खोनादों नोंथाङा ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ अब्ला गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि हाबलायनायखौ आं नोंथांनिसिम जासिग्रोनाय जाबाय।
ओ साबायखर नोंथां नोंथांनिसिमबो गाहाम हामायथि बावहरनाय जाबाय।
औ गोजोनबाय नोंथां अब्ला नोंथाङा दा माखासे गोनां आयदानि सि बेवहाय आंजों सावरायनो
औ नोंथां ओ सियर थारैनो नों नोंथांनि आयदानि सायाव नोंथाङा आयदाखौ मेनसन खालामदो आरो बिनि सायाव जोङो सावरायलांनोसै।
औ अब्ला आंनि गोनां आयदायानो जादों बिनोदि मबेल फन। जायखौ होनो मबेल फना जोंनि ओ थांना थानायावहाय जोंनि जिउआवहाय माबायदियै हेफाजाब खालामो आरो जों माबायदियै बाहायनांगौ आरो गोबांथार बाहायोब्ला जोंनि बेयो खहा जायोना जोंनि प्र फित जायो आं बिनि सायावहाय सावरायगोनना नोंथां आरो नोंथांनावबो दा आं दा माखासे सोंगोन। जाहाथे आं मिथियै बाखासे बे खिनिफोरखौ दा आङो गोबाव खालामला जागायसै नोंथां। दा मबेल फन होननानै होनबाथ' जों मिथिखायो बां मा बेयो मोनसे टेक्न'लजिजों फैनाय बा गोदोनि समावहायथ' जोङो मबेल फनफोरखौ नुवामोन। बा जोङो गिबियाव जोङो मबाइल फनखौ बानायग्रोदोंमोन केबियार खि किपेद किपेडनि बानायग्रदोंमोन जोङो जास्टा सि गाव गोदोनि हिसाबाव फन्द्र' थाङोमोन बा जोङो फन्द्र' रायलाय जायोमोन। दा बेनि उनावहाय दा जाबाय बेयावहाय माने केमेरा सोदेरबाय किपेड मबाइल दंमोन किपेड मबाइलनि नों माने गोबां माने फन रायलायनो हायोमोन। दा बेखौनो आपडेट खालामनानै मा दा जोङो एनड्रइद फन होनो जायखौ जोङो। इनद्रयद फन दिहुनबाय दिहुननानै बेनि गेजेरजों जोङो जोङो मा बेवहाय कलबो खालामनो हायो लोगोसे जोङो मा इउटुब फेसबुक फोर बिदिनो गोबां गोबां भिडिअफोर नायनो हायो गोजानाव मा जादों गोजानाव जाथाय जानाय गोजान गोजाननि हाल साला लामा बेफोरखौ जोङो बेयाव नायनानै मिथिनो हायो नोंथां। दा बेफोरो गासै मा ओ बेवहाय मोनसे माबा मोनसे सोनांगौ दे जायखौ होनो जोङो रिसार्च बा नेटपेक होनो बेवहाय इन्टारनेट पेक सोनांगौ इन्टारनेट इन्टारनेट पेक बा डाटाफोर सोयोबा जों नुयो जेब्ला बेयो जोबो इन्टारनेट पेक एबा डाटाफ्रा जोबो अब्ला मा जोङो बेखौ नुनाय जाया मानि जों बेयावहाय इउटुबफोर फेसबुकफोरखौ नुनाय जाया खिन्थु फना रायलाय जायो आरोखि नोंथां फना मानि बेयावहाय ओरैबायदि प्लेन दङ माने रिसार्चखौ नोङो रिसार्सआ माने बेवहाय सिम बाय सिम बेयाव गोबां कम्पानि दङ एयारटेल दङ, जिअ दङ बडाफन दङ बायदि रोखोमनि सिमफोर दङ बेवहाय नोङो रिसार्च खालामनानै नों माखौ मोजां मोनो बेखौ नोंनि कम बेखौ मोजां मोननायखौ लानानै रिसार्सखौ खालामना लानो हायो नोंथां दा जोङो बाहायनायनि बेलायाव बुंबाय आं अब्ला जोङोखौ मा जों मा मा खामानियाव हेफाजाब होयो मबाइला मबाइलखौ अनेक हेफाजाबा जादों नोंथां माने गुबुन दाबसे जायगानि फ्राय गोजान जानथायसिम जोङो खौरां लाहरनो थाखाय जोङो गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो बेवहाय जों गोबां हेफाजाब होयो माने जों खबर लालायनो हायो आरोखि नोंथां मानि जों मा जादों मा जायाखै मा माबोरै खबरफोरा बेफोरखौबो माने बेसे गोनां खामानिनि थाखाय जोङो थांनांला बा जों लाइजाम दैथाइ हरनांला जों गुसु समनि गेजेरावनो जोङो फन हरनानै रायजलायहरनो हायो बे मोनसे मोजां हेफाजाब। आरो दा दंबावो जोंहा मा बेजों लोगोसे फैसाबो खामायो मबाइल फनजों। आरो मा माखासे समफोरा जोङो ओ गानफोर बा नोङो सिरियालफोर बा फिल्मफोर भिडिअफोर नायनानै मा मबाइलाव इउटुबाव फेस आव जोङो माखासे समफोरखौ फ्रि थांहोनो हायो बा सम खाथायनो हायो बेयो मोनसे माने बिराद मोजां हुदा माने गोदोनि समावथ' बिदि गैयामोन माने जों बरिं जिरायना थायोमोन। दा मबाइलजों जोङो बेफोरखौ माखासे जोङो बुजिनोबो हायो माखासे मिथियै बाथ्राफोरा जोंनि मेेलेमाव फैयो जों बेखौ सोलोंना लानो हायो बुंथिना लानो हायो। बे जोंनि मोनसे माबा मोजां नि खामानि आरो मा बेराफारसे माखाजा सोलिबाय थानायाव जोंनि लाइमोनफोराबा जोङो मानसि फोराव जों गासिखोबो मानसिफोरा मा मबाइलावहाय आजिखालि फैसाबो रांबो आरजिनो हाबाय माने जों साना मोननि दि बे मबाइल फननि दारै जों फैसा आरजिनो हागोन। बा जोङो फैसा खामायनो हागोन जों बेखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन दा बेयो जादों मा आजिखालि फेसबुक इउटुबफोरावबो गोबां इउटुबारफोर आरो गोबां जायगा बेर रायनानै भिडिअ लानो हानानै बेखौनो जों नायो नायनानै बा बिनिफ्रायबो रां खामायनो हायो आरो फेसबुकफोरावबो बि दिनो सेम बेखौनो हगारनानै फैसा खामायनो हायो। माने बिराद मोजां आरोखि ना आरो बेनि अनगायैबो गोबां रां खामायनो हायो मबाइल। फन स्मार्टफननि दारै नोंथां। आरो मा फरायनायनि बेलायावबो बिराद हेफाजाब होयो। जाय जों लेखाखौ बुकखौ बायनो हाया बेखौ जोंङो मा इन्टारनेटआवनो बा मबाइल फनावनो सार्च खालामनानै फरायनो हायो दा मोनो आरोखि नोंथां। खौ होनो जोंङो दा मा गुगोलनि ए आइ नि दारै जोंङो माबायाव फरायनो हायोबा जों गासिबो मोनजोबो माने मोनसे एन्सारखौ जोंङो ना बुकाव नागिरना मोनाब्ला मा इ आइ नि दारै जों मबाइल फनावहाय सार्च खालामबानो सेकेणडनो फैयो नोंथां। बेबायदिनो मबाइल फना बिराद माने मानसिखौ हेफाजाब खालामदों नोंथां। नाथाय मा गाज्रिया बेस मा जोंनि माखासे गारजेनफोरा उन्दै उन्दै गथ' दङ ना बेफोरखौ मबाइलफोरखौ होनानै मा ओ बांद्राय गेम गेलेहोनाय बांद्राय मबाइल नायहोनाय मानि बेफोरखौ नायोब्ला उन्दैफ्रा मा लेखा फरायनो गोसो जाया मानि
औ
मबाइलाव नायबाय थानो गोसोायो बेफोरखौ मानि दैदेननांगौआ जोंनि गारजेनफोरनि बा बिमा बिफाफोरनि माबा बेयो दायथ' नोंथां दा बेखायनो मबाइल फनखौ नोंङो बाहायनो रोङोबा मोजां बिराद मोजाङानो माने बिराद मोजांनि थाखाय दिहुनखायो मानसि माहारिया मानसि हारिया मोजांनि खामानियाव मावनो थाखाय दिहुनो नाथाय मा बेखौ गाज्रियाव सो गाज्रियाव बाहायनो थाखायबो बांद्राय गोबाव सम नांडा बेखायनो नोंथां नोंथांनि मिथिनायावहाय मबाइल मा हेफाजाब खालामदों? आ खालामो आरो मा मा नोंथाङा मबाइल फननि लानानै नोंथाङा मा मा प्रफिट मोन्दों एसे फोरमायना होफोदो दे नोंथां
थारैनो नोंथां थारैनो नोंथांनिसिम नोंथांनिसिम गिबियावनो आङो साबायखर बावो। मानो होनबा नैबे नोंथांनि मोनसे आयदाया जोबोर सावरायथाव आयदा आरो साननो गोनां आमदा नोंगौ थारैनो मबाइल मबाइल फन होननानै बुङोब्ला दिनै ओ गासैनोबो गुदि होननानै बुंद्रायबो बुंद्रायनाय जाया नंगौ थारैनो गोदो गोद लानानै दासिमहालागै जेसेबां आपग्रेड जाबोदों इन्टारनेट जिथु सारभार बेफोरखौ आपग्रेड खालामबोनानै दिनै ओ फाइभ दि फर जि मुगाखौ बारबोनानै दिनै नैबे सफैबाय नैबेयावहाय थुजि थ्रिजि फरजि फाइभजियाव नंगौना नङा नोंथां? दा थिगानो दा आं बेखौनो बुंनो थाङो जों सानैनि सावरायनायाव नैबे मबाइल फना ओ सुबुं माहारिखौ माब्रै हेफाजाब होदों होनब्ला बावहाय गोबां रोखोमनि हेफाजाब होदों जेरै सोलोंथाइ बिथिङाव जेरै रां ओ रां आरजिनायाव जेरै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव ओ गुसुं समनि गेजेरावनो जों खौरां लालायनायाव जेरै ओ इक'न'मिकेलि जोङो थाखा फैसा पर्ट इमपर्ट दैथायहरनायाव आरो बिदिनो गोबां ओ मुवा बेसाद बेसादफोर दैथायहरनायाव
औ औ नोंगौ
खालामनाय जिहेथु जेरैनाखि फिसा फिसाफोर खामानि जेराव नोंथाङा ट्रेन टिकिट फ्लाइट टि टिके बास टिकिट जेसेबांनाखि हान्थामेलानि टिकिटफोर दाननाय जायो एबा खालामनानै ओ गोरलै लाहाजों बेफोरखौ खालामनानै लानाय जायो थारैनो बे मबेल मबाइल फननिनो बियो मोनसे आ बाख्नायथाव मोनसे जोबोर गिदिर बिहोमा आरो बिनि सायाव लाइमोनफोरखौ बोरै मबेल खौ बाहायनो होननानै बुङोब्ला बेयो नंमारखौ नोंथाङा मेनसन खालामदों सिगाङावनो आ गार्जेननि सायाव आरो नंगौ गार्जेननि सायाव बेखौ सोनारहोनांगौ मानो होनबा समखौ थि खालामनानै आरो मबेलखौ बबेयाव गोनां जादों बेखौ नोजोर होनानै जोङो बेयावहाय ओ लाइमोनफोरनो म-मबेलखौ गथायनो गोनां जेरै मबाइलाव गाज्रिबो सोलोंनो हायो मोजांबो सोलोंनो हायो नंगौ गाज्रिखौ जोंङो मोजांबो जों सोलोंनांगौ मबाइलनि दारै जेरै नोंथाङा ओ गोबां ओ बिजोङाव फोर फरायदोंब्लाबो नोंथाङा मबेलनि दारै ओ मोनफ्रोम रावखौनो सोलोंनो हायो जेराव बुहुमाव जेसेबांनाखि राव दङ जायफोरा आ इलेक्ट्र'निक लेंगुवेज आ बेफोराव बेफोरजों म बेफोर रावखौ मबेलाव जोङो गोरलैयै मबाइलनि दारै जोङो सोलोंनो हायो इन्टारनेटनि दारै जेरावनाखि जायखिजाया आयदायानो जाया मानो फरायसाफोरनि इंलिस हिन्दी साइन्स पलिटिकेल आ जिय'ल'जि गोबां आयदानि साबजेक्टफोरानो जाया मानो बावहाय गासै रोखोमनि आ इन्टारनेटआव गुगुलाव बेखौ आ जोंना स्टरेज खालामनानै दोनखानाय जायो
नोंगौ नोंथां थारैनो
ओ जेराव जोङो गावनि गोसो बायदियैनो जों बेखौ जेराव जोङो गावनि गरसे गरनै थाखा ओ नेटफेकनि दारै जों इउस खालामनानै बेखौ जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो आरो जोङो बेखौ गोरलैयैनो सोलोंनानै लानो हायो जेरावनाखि सा
स्टुडेन्टआ जेरावनाखि थांलाय फैलाय खालामनो हाया बे गुबुन फरायसालिफ्राव गुबुन बायदि नोरजिया फरायसाफोर थानायफ्रा बे जायगायावनो जिरायनानै मबाइलनि दारैबो क्लासफोरखौ एटेन्ड खालामनो हायो भिडियफोरनि दारै एबा गोबां भिडियनि दारैनो बियो गोबां साबजेक्ट्स साबजेक्ट्सफोरखौ बियो सोलोंलांनो हायो थारैनो म फना गोबां रोखोमनि हेफाजाब होयो नोंथांखौ आं बुंदों नोंथांनो फोरमायखाबाय जेरै जोङो हान्था मेलानि टिकेट बायदिसिना बानायनायाव बिखं गाथोन आरो बिदिनो गोबां जायगाफोरनि मुं थावनिफोरखौ सोलाय सोल' खालामफिननायाव एबा आपग्रेसन खालामनायाव बेफ्रावबो हेफाजाब होयो जेरावनाखि जों टटेलि बुंनो थाङो इन्टारनेट एबा सार्भार एबा गुगोल एबा आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन जेरावनाखि गासैखौबो मबाइलानो सालायजोबदों आरो बिनि दारैबो सुबुं माहारिया गोबां गोरलैयैनो बे आ मुलुगाव गोरा रोखोमनि खामानिखौबो गोरलैयैनो खालामनो हादों जेरावनाखि जोंनो दा खामानिखौ मावनो थाखाय गोलाव सम नांगौमोन बे खामानिखौ जोङो से सेकेण्डआवबो मावनो हानायनि सुबिदाखौ जों मोननो हादों। थारैनो नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों आरो नोंथाङा फंनैसो मबाइल फननि दारैनो आंनाव सोंनायाव आं गोजोनदों।
औ औ
नोंथाङा फोरमायबावनो हासिगोन।
अब्ला जोंना समनिबो आंखाल समा जानानै फैबाय नोंथां दा एसेब्लाबो नोंथांनि थाखायबो आं मिथिनो मोनबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंजों माखासे मबाइलफोरनि सोमोन्दै सावरायनायनि सायावहाय आं नोंथांखौ जोबोद जोबोद टाइम होनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। दा जों मोनसे गोनां आयदानि सायाव जों लोगो मोनलायफिनगोन दा सावरायनो हा लोगो मोनलायफिनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय अब्ला जोङो दोनथ'स सै नामा नोंथां औ औ